नोंथां
औ खोनादों दे नोंथां।
औ, नोंथांखौ आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरनाय जादों। नोंथाङा हम होनो हागोन ना?
औ सावरायनो हागोन दे नोंथां।
औ औ स' नोंथाङा आं दा नोंथांनाव सोंनोसै आं जे जिउ खुंनायनि राहानि बागै नोंथां फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नोंथां दा जिउ खुंनाय होनोब्लाथाय औ नोंथां खोनादों। दा जिउ खुंनाय बुङोब्लाथाय नोंथां जोंहा ओ गोबां राहाजों जिउ खुंनानै ओ गोबां मानसिया थांनानै थायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
दा बेबायदिनो आङो नोंथांनो ओ फारि -फारि नोंथांनो खिन्थालांनो आखायाव लाबाय। दा बुंनो थाङोबा जोंहा थांना थानो थाखाय सासे मानसिया मोनसे खामानि ओ लानो गोनां जायो। मोनसे नङा मोनसे सासे मानसिया खामानिखौ लाथारनांगौ। नङाबा जोंहा ओ थांना थानायाव बा जिउ खांनायाव जोंहा ओ गोब्राब जायो बा खस्थ' जायो आरो। बेनि थाखायनो जोङो ओ मोनसे खामानि सायख'ना लानो गोनां जायो। सोरहाबा ओ साख्रि मावनानै बा सोरहाबा खामला हाजिरा बेबायदिनो सोरहाबा बेबायदिनो बिजनेस बेबायदिनो सोरहाबा बेबायदिनो मोसौ, बोरमा अमा फिनानै सोरबाबा ना बेबायदिनो सोरहाबा बा बिफां- लाइफां बा लब- रबर बेबायदिनो सापात बागान बायदिसिना बानायनानै जोङो जिउ खांनो गोनां जायो आरो। साफ्रोमबो मानसिया माने मोनसे- मोनसे खामानिखौ सायख'नानै लाथारनांगौ गोनां जायो।
औ औ।
जायबायायदि मानसिया ओ खामानि ओ गैया बैबायदि मानसिया ओ संसाराव बा ओ मुलुगाव थांना थानायाव गोब्राब जायो। बेहा दानि गोदोनि जुगावथ' बुं -बुंनो थाङोब्लाथाय ओ फैसा थाखानि एसेबां आंखाल गैयामोन बा फैसा थाखा बाराद्राय गोनांथि गैयामोन। ओ जानाय लोंनायानो जा गासैबो जोंहा मिथिंगानिफ्राय मोननाय बा- ओ न'खरावनो मावजोबोमोन। थावनि थाउननिफ्राय लानानै जोंहा गासैबो ओंखाम ओंख्रिनि जेखुनु जाया मानो जोंहा न'आवनो मावजोबमोन आरो जों बुंनो थाङोबा गोदो जोंहा संख्रिखौल' बायनानै जायोमोन आरो नोंथां दा गोदोनि दिनाव जोङो बेसर फैयो बेसरनिफ्राय जोङो बेसरखौ फेरेदनानै जोङो थाव दिहुनो। जोंहा बेखौबो बायनो गोनां गैयामोन नोंथां। बेबायदिनो आरो जोंहा हा थायो बयहाबो हा थायो बेयाव जोङो ओ जानो थाखाय बेबायदिनो मैगं -थाइगं गायो दैज्लांनिया दैज्लांनि आलादा आरो मेसेंनिया मेसें नि आलादा बेबायदिनो मोनफ्रोमबो बोथोर बोथोरावनो जोङो गाव गावनो गायनानै थांना थानायाव जेनेबा बायालासिनो बेबायदिखौनो म मैगंफोरखौ गायनानै जायोमोन आरो नाथाय दानि जुगाव मोनफ्रोमबो मैगं थाइगंखौनो बायनानै जानो गोनां जायो जेरैहाय जोङो दानि जुगाव गोबां मानसियानो बेबायदि मैगं मैगं थाइगंनि आबाद मावला खस्थ' मावला बेबायदिनो गोरलै खामानिखौल' सायख'नो मोजां मोनग्रा जाबाय आरो दानि जुगाव बेबायदिनो गोदोनि दिनाव बेबायदि गाव गावनो मावजोबनायनि थाखायनो जोंहा फैसा थाखाजों बाराद्राय लेन देन गैयामोन आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा दा सरासनस्रा थांना थानायाव गोदोनिख्रुइ दानि जिउ खांनाया से गोरासिन जाहैबाय जोंहा बुंनो थाङोबा दानि जिउ खांनाया सुबुं अनजिमा बांनायलाय जोंहा खामानि बायदिसिना साख्रि बेबायदिनो बिजनेस बा फालांगि बा आबादारि बेफोरबायदियाबो जोंहा एसे ओ खम बा खम बिबांनि मुलाम्फाफोरखौ बा साख्रिफोरखौ मोननायखौ खम खोनायो आरो मानो होनोबा जोंहा गोबांहाय मानसि सुबुं अनजिमा बांबाय जायनि जाहोनाव जों साख्रि बाख्रिखौ हो नो हाला आरो बुंनो थाङो बा जोंहा गोदोनि बायदि जेरै आबादफोरखौ मावोमोन गोदो आबादनि फिथाइफोरखौ गोबां बेबायदिनो हासार होआबालानो जोङो गोबां फसलखौ मोननो हायोमोन नाथाय दानि जु गाव जोङो हासार बायदिसिना होआलासिनो मुलि बायदिसिना मेडिसिन होआलासिनो जोङो ह बेबायदिनो मैगं थाइगंखौ मोननो हाला आरो दा दानि जुगाव माने गोबां एम्फौ न नस्थ' खालामग्रा एम्फौ बेफोरबायदि ओंखारनायनि जाउनाव जोंहा माने दानि बे जुगाव मैगं थाइगं मावनोब्ला बा मबा मोनसे फसल गायनोबाथाय जोंहा मुलि एबा हासारखौ हो होथारनांगौ जायो आरो गोदो नाथाय जोङो माइ आबाद बायदिसिना गायोब्ला जोङो मोसौ बायदिसिना बायसिना जायोब्लाबो जोङो हैै जाथों बेसे ज जानो बेलाय होननानै दोननो हालायोमोन आरो नाथाय दानि जुगाव बेफोरबायदि दोनोबाथाय ओ राननानै थानांगोनबो जानो हागौ आरो बेबायदि आरो दानि जुगाव सरासनस्रा गोदोनि ओ जिउ खांनाया जोबोर गोरलैमोन जों गोदो बेबायदिनो न'आव न'खराव जा हा एसे दं बे खौनो मावनानै जोलांङो जिउ खांनो हायोमोन नाथाय दानि जुगाव जोङो हा हायाव जोङो फसल गायनानैल' जोङो थांनानै थानो हाया मानो होनबा जोंहा ओ थांना थानायाव गोनांसिन जानाय ओ मुवा बेसादानो जाहैबाय जोंहा रां रांखावरिनि बांसिन जोंहा थांना थानायाव गोनांथि जायो बेखौ जोङो ओ सानफ्रोमबो जोङो दिहुनथारनो गोनां जायो दानि दिनाव जुदि बेखौ दिहुनाबाथाय जोंहा सरासनस्रा गावनि जिउ खांनाय बा न'खरनि जिउ खांनाय ओ न'खरनि जा ओ संसार जानायाव ओ राहा हिसाबै सुंथानो जोंहा गोब्राब जायो आरो दा नोंथाङाबो आंनो बेफोरबायदिनि सोमोन्दै एसे ओ फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां जे दा जों दानि जेनेरेसनाव माबायदि जिउ खुंगासिनो स' आं दा इखो बुंनो थांनोसै जे दानि जुगाव माबायदि जिउ खुंगासिनो जे जों दानि जुगाव नुनो मोनो जे बां सिनानो एफा-एनैयाल'सो सरकारि साख्रिखौ मोननो हायो बांसिनानो एमानबो नुनो मोना जे सरखारि साख्रिखौ मोनजोबनायखौ मानोना जोंनिया जेसांनो फरायनाया बयनाबो देभलब जाबोगासिनो दं एसेनो माने साख्रिफोरा भेकेन्सिफोरा माने ख'मायबोगासिनो दङ थ' बिनि थाखाय जों दाहाय नुनो मोनो जे बांसिनानो सरकारि साख्रिनि बुंनो थाङोब्ला जों नुनो मोनो ए फाबो मानसिफोरा सरकारि साख्रिखौ मोननो थाङा खायफायाल'सो मोनो हानद्रेदाव नाइनटि फाइभ हानद्रेदाव फाइभ पारसेन्टल'सो मोनो ओमफाय नाइनटिफाइबाथ' दानिया दानि जुगाव सरकारि साख्रिखौ मोननाया इमानबो कस नङा आरो दानिया आथिखालनि जेनेरेसनखौथ' मिथिखायो नोंथाङा माबायदि जागासिनो दङ जे सोरबाया जायहा फैसा बा भिथि होनानै बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो जे गुबुननि जागाखौ सेना लानायखौ नुनो मोनो
फाय बांसिनानो बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो दानि जेनेरेसनाव दा बेखिनियानो सरकारा माबा जिउ खुंनाया आरो हिनजावफोरनि बेलायाव बुंनो थाङोबा जे हिनजावफोरा हिनजावफोराबो आबाद बा बेफोरबाय दि मावनानै न'खौ खुंलांनो हायो जाय न'खराव हौवा मानसि गैया बे न'खराव हिनजावफोरा आबाद मावनायफोरखौ आं बुंनो सानो जे मा-मा मावना आबाद मावनानै जानो हायो जे जों हिनजाव मानसिफोरा न'आव थानानै दाउ फाराम अमा फाराम आरो बोरमा फाराम बेफोरबायदि गुबुन-गुबुन बा लाथा फिसि फिसिनानै लाथाखौ फिसिनानै बेफोरबायदि आरो लाथानि फिथोबखौ जोङोहाय हिबो बानायनो हायो खुन्दुं बानायनायनि उनाव बेखौ जोङो हिबो दानो हायो जेरैहाय बेखौ हि दाखांनायनि उनावबो जों बाजार बा ग'लायाव फानहैनो हायो। फानिनायनि उनाव गावनि नांगो बेखिनिखौ जों सुफुंना लानो हायो आरो हिनजाव माहारिफोरा जों बेखिनि खामानिखौ मावनानै लायो आरो हौवा फोरनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला हौवाफोरा जाय जायफोरा जे सरकारि साख्रि मोनाखैबा बेफोरबायदि जों सरकारि साख्रि मोनाबाबो हौवा मानसि सिया सोलिना जानो हायो न'खर मोनसेखौहाय जे जों सोलिनो थाखाय हौवा मानसिनि फोरनि बेलायावहाय आं बुंनो थाङो जे हौवाफोरा न'आव थानानैनो जि जे गयफोरखौ गय फिथाइखौहाय जावायना लानानै उनाव बेखौहाय जोंहाय जे गय जेब्ला बियो गया बिफां ओंखारबोयो अब्ला बे बेखौ जोङोहाय जावायबाय जावायबाय थानानै बेफोरबायदिनो जावाय जावाय बुरजा जायोब्ला जे जोंखौ बेखौ मोनसे जायागायाव गायनो हायो जेब्ला बियो गायो अब्ला बियो गोदोर जालांनायनि उनाव जे जोंनो जे फिथाइ ओंखारो बेखौ जोङो फाननानै गावनि नांगौ नांगौनि नांगौ गोनांथिखौ जों न'खरखौ सुफुंनो हायो आरो आरो बायदि बायदि बेफोरबायदि बेसाद दंबावो जे जों हौवा मानसिफोरा हौवाफोरा माने आबाद मावनानै जानो हानाय जेरैहाय नारें बिफांफोरखौहाय फुलिफोर बे खौ बायना लाबोनानै बेफोरखौ आबाद मावनानै जानो हायो खान्थाल फिथाइ लिसु फिथाइ बायदि बायदि बेफोरबायदिखौ जों हौवा मानसिफोरखौ नुनो मोनो जे बेफोरबायदि आबादखौ बिसोरो मावनो हायो जेरैहाय सरनि बेफोरबायदि बायदि बायदि दोङो आरो हौवाफोराबो बेफोरबायदि आबाद खौ मावनानैहाय गावनि नांगौथि बा संसारनि नांगौथिखाय नांगौथिखौहाय सुफुंनो हानायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ
आरो गुबुन गुबुन बेफोरबायदि आबाद मावनानै जोङो जे न'खरखौ सोलिलांनो हायो जेरैहाय हिनजावफोरनि बेलायाव बुंनोसै जायफोरा हौवा मानसि गैया बेफोरा जे बेखौ जे हाफोर थायोबा बा मुबिथिंबा हा जेन'बा मोजांफोर दोबा बिथिंहाय जों बायदिसिना मैगं खोथिनि बेफोरबायदिबो फोनानै न'खरखौ सोलिलांनो हायो जे फालौ बा बायदि बायदि बायदि बायदि मेगं बायदि बेफोरखौहाय फोनानै मोजाङै फसल मोननो थाखाय जों मोजाङै मुलि हासार बेफोरबायदि होनानैहाय जोङो बायदि बिफां लाइफांखौनोहाय जोङो मोजाङै थांखां होनोनानै जोङो गावनि नांगौखौ माने सुफुंनो हायो आरो हिन्जाव माहारिफोरा गावनि न'खरनि बा गथ' गथायनि बेफोरबायदि नांगौथिखौ जों हिनजाव मानसिफोराबो सुफुंनो हायो आरो बिसिमानो आरो आंनि बुंनो थांनाया जे दानि जुगाव माबायदि जिउ खुंबोगासिनो दङ नोंथाङा मायबा बुंनो सानदोंबा नोंथाङाबो बुंनो हागोन।
औ नोंथां नोंथाङा जेरै बुंदों जोंहा हिनजाव हौवा दा जोंनि जोंनि नोजोराव बा जों दानि जुग गाल ओ माने हौवा हिन्जाव समान समान हिसाबै दानिया बाहागो राननाय जायो दानि जुगाव जों हिनजावखौ गाहाय थाखोआव दोननाय जानायखौ नुनो मोनला नाथाय गोदोनि दिनाव बेफोरबायदिनो हिनजाव माहारिखौ गादबनानै बा गाहाय गाहायाव जोख्लायनानै दोननाय बायदि खालामनायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय दानि जुगाव बेफोरबायदि नंला हौवा हिनजाव एखे समान दानि जुगाव हौवाया जेसेबां फरायनो हायो हिनजावआबो एसेबांनो सोलोंथाइ बा फरायनायखौ लानो हायो बेबायदिनो माबा मोनसे खामानि बा माबाबा मोनसे साख्रिखौ हौवा बा हिनजावाबो मावनो हानाय दानि जुगाव जाहैबाय आरो। बेबायदिनो जेरैहाय नोंथाङा बुंलांनाय बायदि ओ हिनजाव मानसियाबो दि ओ दाउ अमा फिसिनो हायो बेयो सैथो। जोंहा न'खरावनो थानानै जेनेबा ओरैनो थास्लाय स्लाय बेबायदि बिदिनो सासे आइजोआ बा हिनजाव मानसिया न'खराव दाउ बेबायदिनो अमा बेबायदिनो बोरमा मासे मानै लाफानानै जोङो न'खरनि नांगौफोरखौ एसे एनैबाबो सुफुंनो हायो आरो जोंहा थोंजोङै एसे एनैबाबो जों मदद होनायखौ जोङो आइजो माहारिखौबो ओ